नोंथां औ नोंथां खोनादोंदा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामगासिनो नोंथाङा दालाय?
ए आं दङ नै नोंथां ओरैनो जिरायनानैसो दं
अ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां?
अ ओमफ्राय ओंखामफोरुर जाखांबाय नामा नोंना बेलासिनि?
जाबाय नोंथां उ
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय माबारै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनायफ्रा जोंनिया जोबथ'बाय नोंथां जोंनिथिं जोबथ'बायानो बांसिनानो।
अ मोजाङानो जाबाय माथो बिदिबा
औ नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां?
दङ आंबो बिदिनो नै ओरैनो जिरायलाबायनानै। बोथोरा माने बिराद गरम जाथारदोंना बेनिखायनो माने ओरैनो जिरायलाबायनानै दं मा खालामनो जादों आरो
बेलासिनि जाखांबायबा नोंथां?
जाखांबायमोन जानायाथ'
मा ओंख्रि मोनजाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' मैथा गोरानजों नासोमोन जोंना। ओमफ्राय नों औ ओमफ्राय नोंथांमोनालाय?
जोंनाबो मैथाजों नायानो नोंथां।
अ गोथावानो होनबा माथो नोंथां ओं ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा नोंथां?
औ नोंथांङा आंथ' दायो फ्रियावनो दंथ'यो
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननासो फैदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथांङा फ्रिब्ला नोंथांङा हान्थामेलानि सायावहाय फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा? हान्थामेलानि जौगासारनायनि सायाव नंङाबा हान्थामेलानि सायाव
आ हानथामे जोंहा गोदोनि हान्था मेलायाव हान्थामेलानि गोदोनि हान्था मेलाया गोग्लैसोनायखौ आं नुहुरोमोन। दा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव आथिखालनि हान्था मेलाखौ हा गोबां जौगानायखौ नुहुरबाय
औ
जों हा गोदो थांलाय फैलाय खालामनो
औ
मोजां लामा गैयामोन बा लामाफोर मोजां नंङामोन लोगोसेयैनो मोजां माने खाबुफोरबो गैयामोनखौ नुहुरो दा आथि आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो मोजां लामा दंसै
औ औ औ
गोदोनि समाव जोंहा गोजानाव थांनोबो गारि मथर गैयामोन
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
जों
उ
थाबायनानै बा गराय गारि मैसो गारि बेफोरनि जोहै हान्थामेला खालामनायखौ नुहुरोमोन। माने आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा गारि मथर जोबनो थांलिया गोबांथार एभेलेबल जाबाय बेफोरबायदिनो जोंहा गोजानथाराव थांनोबा गुबुन रोखोमनि बिरखं जेरै बेफोरनि जोहै जों गोजानथाराव थां गोजानथार थांनोबा बेफोरनि जे हान्थामेला
औ
होनोब्लाथ' बेफोरनोसै जोंहा ट्रेन बेफोर गारि मथर आ-आदिखाल आथिखालनि सम समावथ' जोंहा जोबनो थांलिया बेनिखायनो आथिखाल आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा हान्था मेला खालामनाया गोबां थार गोरलै बा खस्थ'बो नांलिया।
औ औ
जोंहा गाव गोदोनि समाव जाहा गोजानाव हान्था मेला खालामनोबा गोबांथार सम नांगौ जायोमोन।
औ औ
गोबांथार सान नांगौ जायोमोन गोबांथार खस्थ' खौबो नुहदोंमोन नाथाय आ थिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंनो एथबां मानि इदि समबो नांलिया। सानबो नांलिया बा खस्थ'बो जालिया जोंहा। एसे समनि गेजेरावनो जोंहा
औ
हान्थामेला खालामनो हासै गोरलैयैनो। बेफोरबायदिनो आथिखालनि हान्थामेला खालामनाय बा थांलाय फैलाय खालामनाया गोबांथार गोरलै जाबाय जोहा आथिखालनि फरायसा फरायसुलिखौनो होन गोदोनि समाव बिसोरो थाबायनानैसो थाङोमोन फरायसालिफोराव।
औ नंगौ नोंथां
नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा। गारि बा मटर साइकेल बा स्कुटि बेफोर बा साइकेल बेफोरनि जोहै जोंहा फरायसालियाव थांसै गो लैयैनो एसे समनि गेजेरावनो खस्थ' गैया लाबासिनो जोंहा
औ
फरायसालियाव थांनो हायो लोगोसेयैनो जोंहा रायजो राजा बा गामि ओनसोलनि बा मुलुगनिनो सुबुं माहारिया गारि मथरनि जोहै बा गारि मथरनि जोहै लोगोसे जोंहा लामाफोर मोजांनि थारै गोरलैयैनो हान्था मेला बा थांलाय फैलायखौ खालामनो हासै।
औ औ
बेफोरबायदिनो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा सुबुं माहारिया गोरलैयैनो हान्था मेला बा थांलायै खालामनायखौ नु खालामनाय खौ नुनो मोनसै जाहा गोदो गोदायनि समाव जोंहा आजै आजौमोननि समाव बिसोरो गोबांथार खस्थ'
औ
बा थाबायनानैसो हान्थामेलाखौ खालामोमोन गोदोनि समाव थ' जोंहा लामाफ्राबो मोजां गैयामोन लोगोसे गारि मथरबो गैयामोन लोगोसे गोजानथाराव थांनो थाखाय बिरखं बिदिनो ट्रेन बेफोरथ' गैखायानोमोन।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
जोंहा गोदोनि समाव आजै आजौमोनहानो थाबायनानैनो गोबांथारहा सानलागै थाबायनानैबाबो बिसोरो हान्था मेला खालामोमोन। लोगोसे जोंहा हाथाय बा जार बा मैगं थाइगंफोर फाननो थाखाय बिसोरो गराय गारि फोर बा मैसो गारि बे फोरनि जोहै थांनानै लांनानै हान्था मेेलाखौ खालामोमोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव गोदोनि सुबुं माहारिफ्रा
औ।
खस्थ' खालामनानै बा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों
औ।
थाङोमोन बेफोरबायदि फारागथिखौ आथिखालनि आरो गोदोनि हान्था मेला खालामनायाव बेफोरखिनि फारागथिखौ नुहुरो नोंथाङा बो एसे फोरमायना होदो नामा बिदिबा?
औ हागोन नोंथां जोंहाथ' हान्थामेलानियाव बुङो बेलायाव बुङोब्ला जोंहा गोदोनि आरो दानि बेलाखौ रायखांनो गोनां जायो। गोदोनि बेलायाव गोदोनि बेलायाव जोंहा मा हान्था मेलायाहाय माने गोबां गोलैसोनायमोन आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोनि बेलायाव जोंहा मा दानि बायदि गारि-मथर ट्रेन फ्लाइट बायदिफोरा माने गैयामोन आरो। नाथाय जोङो आथिखाल मुगायावहाय माने हान्थामेलानि बेलायावहाय गोबां जौगासारबाय आरो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइ बिजोंङा जौगासारनाय लोगो लोगो हान्था मेेलायाबो जौगासारबाय आरो। हान्था मेलानि थाखाय आथिखाल मुगायावहाय माने जोंहा लामा सामायाबो गोबां मोजां जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नाथाय गोदोनि समावहाय मा लामा सामाफ्राबो माने मोजां नङामोन आरो बेनि थाखायनो हान्था मेलायावाहाय जौगासार खैमोन आरो आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनदों मा हान्था मेलानि थाखाय न'खौ मा होनो गामि एरियायावनो जा गासिबो टाउन ओनसोलावनो जा न'खरफ्रोमबो मानसि सासेयाव माने साफा खंफायै बाइक एबा गारि म'थर थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो। नाथाय गोदोनि मुगायावथ' जों बैफोरबायदिखौ नुनो मोना। गोदोनि मुगायाव बुंनो थांङोब्ला जोंहा न'खर गंसेयाव हान्थिनो थाखाय साइकेल गंसेखौनो माने मोननो थांङामोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों मा साइकेलखौ नुबावलिया। माने बांसिन गारि मथर माने जायफोर मेचिनजों खारो बैफोर माने बुस्थुखौसो नुनो मोनसै आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय आथिखाल मुगाया हान्था मेलानि हान्थामेला जौगासारनाय लोगो लोगो माने गोबां इजि जाबोदों आरो‌ जेरै न'निफ्राय जों दाबसे जायगायाव थांनोब्ला गोदोनि समावहाय जोंहा गोबाव सम लायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय माने दसे समनि गेजेरावनो एबा एसेल' समनि गेजेराव जेरावनो माने थांलाय फैलाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गावनि हादरनिफ्राय गुबुन हादराव सानसेनि गेजेरावनो गोरलैयै सौहैनो थाखाय माने मा जोंहा फ्लाइटफोर एबा हेलिकप्टारफोर बायदिफोरनि गेजेरजोंहाय गोरलैयै थांनो हायो आरो नाथाय गोदोनि समाव बैफोरबायदि माखासे गोनोखोआरि मुगायाव दिहुनजानाय मेसिन मेसिननारि माने हान्था मेलाया गैयामोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव माने बैफोरो माने गासिबो दंजोबो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दैजों खारग्रा जेरै गिदिर गिदिर जाहाज फेरि बायफोर बायदिफोराबो माने आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनसै आरो बैफोरजों माने गुबुन हादरनिफ्राय गावनि हादराव मुवा लाबोनो एबा गुबुन हादोरावहाय लांनो थाखाय माने आथिखाल मुगायाव गोरलै जाबाय आरो। गोदोनि मुगायाव दंमोनब्लाबो जोंहा गोबां फिसामोन आरो ओहोम। गोदोनि मुगायाव दंमोनब्लाबो जोंहा नाव बायदिफोर दंमोन आरो। नाथाय नावफोरजोंहाय जोंङो मा लैथो बारनानै थांनो हायामोन आरो। बिनिखायनो मा आथिखाल मुग बेयाव जोंहा मा दैयारि हान्था मेलायाबो जौगानायनि जाहोनावहाय हादरनिफ्राय गुबुन हादरसि माने थांलाय फैलाय आरो मुवा बेसाद लाबोनानै बेफार फालांगि खालामनो हानायखौ माने जों गोरलैसिन नुनो मोनबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगायाव माने गासिबो हादरावनो माने फारफ्रोमबो बिथिङाव माने जौगासारदों आरो दैयानो जा हायानो जा आरो अख्रां लामायानो जा। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा हा लामाजों बुंनो थांङोब्ला सानसेनि गेजेरावनो गोबां बुरजा मुवा बेसाद लांनो थाखाय माने माखासे मा होनो गोनोखोआरि मुगाजों बानायजानाय
मा होनो मेसिनारि हान्थामेलाखौ जों नुनो मोनदों आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै मालगारि माल गारिनि जोहै जोंहा मा माखासे गोबां मुवा बेसादफोर खौहाय सानसेनि गेजेरावनो माने लांलाय लाबोलाय खालामनो हानायखौ जों माने नुनो मोनदों आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबायदि राहा लामाया गैयामोन। बिनिखायनो माने गोदोनि समावहाय हान्थामेलानि सायाव माने बिथिङाव माने गोग्लैसोनायमोन आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा स समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां।